हेल' अ
औ खोनादोंना नोंथाङा
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा
अ खोनादों दे
औ दायो जोङो बिदिब्ला सुबुं फोथायनाय ओ जोंहा बर' समाजाव माखासे सुबुं फोथायनायफोर दङ माखासे आइजोफोरखौ लानानैबो बा मा होनो माखासे आगजु आगला दाावमा दाावसा बोथोर बायदिसि लानानै गोबां सुबुं फोथायनाय दं बिनि सायावनो सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो औ-औ बिदिब्ला नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रो नामा बेनि सोमोन्दै
नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा एसे
औ-औ जागोन दे ओ खुगा थुन बिदि जोंनाहाय मा होनो सुबुं फोथायनाय जिहेथु सुबुं फोथायनाय होननानै बुंब्ला जोंनि बर' समाजाव गोबां रोखोमनि बिदि गुबुन गुबुन माने आयदा बा गुबुन गुबुन मा होनगोन बेखौ जेरै बोथोरखौ लानानै दाउखौ लानानै नाखौ लानानै मानसि दुमसि बा हाफोरखौ लानानैबो गोबां सुबुं फोथायनाय दं आरो जोंहा
ओ दङो ओं
बे फोथायनायनि थाखाय जोङो माबेबा खामानिफोरखौ गोरोन्थिबाथाय मावालासिनो आरो मोजां खामानिबाथाय मावनानै गावखौनो मालाबा समाव खैफोदनिफ्रायबो बासायनो हायो आरो मालाबा समाव जों खैफोदावबो गोग्लैनो गोनां जायो आरो दा जेरै जोङो बुङो हमनानै दा दा नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बबेबा गोजान जायगायाव न' लुना थाहैदों बे न' लुना थाहैनायावबो जोंहा माने माखासे ओ फोथायनाय बा मानाय बिदि दं आरो बा गोदान न' लुजेनन्नाय बेफोरावबो जोंहा माखासे फोथायनाय दङ जेरै बे जायगानि हाखौ साखिना सोलाना नायनाय बा बे जायगायाव गसंनानै न' बिथा सायख'नाय बेफोरबो ओ जोंना मोनसे मोनसे सुबुं फोथायनाय होननानै बुंजायो आरो हमनानै ला जेरै बे जायगानि हाया गोखाब्ला मोजां नङा गोखैब्ला मोजां ओ एसे मोजां मा होनो गोदैब्लाथाय मोजां बेफोरबायदि होनलाय लायनाय माखासे जोंहा बर' समाज औ दङ आरो
दा आरो बेफोरबोथ' मोनसे मोनसे सुबुं फोथायनायसो होननानै जोंहा बुंजायो
औ
औ दा आरो बेफोरनि अनगायैबो माखासे सुबुं फोथायनायफोर दंबावो जेरै जोंहा मा होनगोन बेखौ दाउफोरखौ लानानै सुबुं फोथायनाय जेरै दाउवा गां लामबालायनो मा होनगोन बेखौ अखा हानायनि इसारा होदों बेफोरबायदि होननाय आरो बबेबा दाउवा गाबोबाथाय हमनानै ला फेसा दाउवा गाबोब्ला जोंहा खैफोद जायो होननानै साननाय बेफोरबोथ' गाैबो सुबुं फोथायनायावनो गोलैयो नाथाय बेनि साइन्टिफिक रिजोनना मा बेखौ जोङो हमनानै मोना आरोे जेने
फेसादावा गाबबाय दा फेसादाव गाबनायनि थाखाय मानो खैफोद गोनां जाखो बा बे न'खरनि खौराङा मानो गाज्रि जाखो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै मिथिजोब मोनथिजोबा आरो ना दा बेफोर खौ जोंनो बिजिरनानै होग्राबो मानसि गैया जाहैबाय नालाय
ओरैनो बुंबाय दा बेखौनो मानिनानै लाबाय थाबाय दा बिदिनो थालांबाय आरो दा जोंनि जोंनि समाजावहाय बिदि सुबुं फोथायनाया गोबां दङ जेरै आइजोफोरखौ लानानैबो दङ हिनजाव नायनो थांनायाव जोंहा माखासे बाथ्राफोर मोननो हायो जेरै हिनजावालायनो आगदाथिं गाग्रोबाथाय माइनाव गोनां जायो आखसिथिं बारग्रोबा लोखि गैयै जायो बेफोरबायदि गोबां सुबुं फोथायनाय आरो आरो हिनजाव गोदाननि खानाया खेंख्रा जादोंबालायनो बिनि गोसोआ मोजां नङा होननानै फोथायनाय बेफोरबायदि जोंनि समाजाव गोबां नुनो मोनो आरो दा बेजों लोगोसे बिदिनो आरो हाबाखौ लानानैनो गोबां सुबुं फोथायनाय दङ जेरै हिनजाव गोदान नायनो थांनाय समाव लामायाव हाजावनाय नुलांबाथाय मा होनो बेखौ हौवाया नङाबा हिनजावा थाब थैग्रोगोन होनलायलायनानै फोथायनाय आरो बिदिनो ओ मा खोला आगदाथिंजाय मानसि थैनायखौ बाननाय नुलांबा मोजां आखिथिं ओ मान बागोन बानलांनाय गोथैखौ नुबा गाज्रि बेफोरबायदि होननाय गोबां बाथ्रा दं आरो
औ
दा बेजों लोगोसेबो जोंहा जोंनि बर' समाजाव माखासे गोबां दंबावो आरो बुंनो गोनां जेरै जों हरफ्रावा आसुगुर हानो मोना हरफ्रावहाय नोङो माखासे बेसेन मा होनगोन बे खौ न' बांफोरखौ सिबस्रांनानै बाहेराव गारहरनो मोना। बेफोरबायदि होननाय माखासे गोबां बाथ्रा दं आरो दा बेफोरखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनो आरो जिहेथु गोरलै राव बेफोरो जि सुनो मोना हराव आखाइजों बिजि सुनो मोना बेफोरबायदि रुमफोर मा होनगोन बेखौ आइदियाफ्रा एसे बेलेग आरो बिसोरनिया
औ औ
दा‌ माने बिथांमोना बुंलांनाय बायदिब्ला जोङो हमनानै ला हरावहाय आसुगुर हायोब्लाथाय जोङो बोरै बा आखाइफोरखौ हाख्लाबलायनानै लानो हागौ होमबा जोङो बिदिनो हा हास'नफ्लांनानै लानो हागौ। बेफोरनि थाखायनो जोंखौ हराव माना खालामनाय जायो आरो बैफोरनिफ्राय आरो जोङो हर' बिजिजों जि सुनो मोना होनना बुंनायाबो दा जोङो बिजिजों जि सुयोब्ला हराव आखाइफोरखौ थुफ्लांना लायोबा मा जागोन बेनि थाखायनो बेफोरखौ साननानै बुंनाय जादोंमोन आरो। दा आरो आरो दंबावो माखासे जोंहा गोबांनो सुबुं फोथायनाय जायखौ जों हरावहाय न'नि दाखोर दालाफोरखौ बाहेराव गारहरनो मोना बेफोरबायदिजोंबो माखासे सुबुं फोथायनाय दङ जायजों माने जोङो हमनानै ला जोंनि न'खराव मालाबा बेसेन गोसा माखासे मुवा बेसादफोर गोलैनानै दंब्ला बेखौ जुदि हराव नुवा नुस्लाबा सिबगारनानै गारोबब्ला बेखौथ' नायगिरनानै मोनफिननाय नङाना बिनि थाखायनो बेफोर बाथ्राखौ बुङो होननानै बुंहरदों आरो दा ओ नोंथाङाबो आंनि बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा सुबुं
हायो हागोन हागोन सुबुंफोर फोथायनाय होनोबाथ' जों जेरै नोंथाङानो बुंलांखाबाय गोबां बर'फोरनि सुबुं फोथायनायफोरफोरखौ नङा होमबा
औ-औ
ओ सुबुं फोथायनाय होनोबाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जायफोरखौ जों फोथायबोदों आरो जायफोरनाव जेबो जाहोन खायसेयाव जाहोन दं खायसेयाव जाहोन गैया माने ओ बेबायदि फोथायनायफोरखौनो माने सुबुं फोथायनाय बुङो आरो। बांसिनानो जों बर' सुबुं फोथायनायाव जाहोन गैया बुंजायो आरो। जोंना जोंना दा बर' बर' हारिमुफोराव जोंनि जोंनि हारिमुआव ओ बेफोरो मोनफा मोनफा बिफाव लायो आरो जेरै जों गोदो गोदायनि माबायदि सुबुं माबायदि फोथायबोनाय माबायदि जोंनि गेजेराव मानिबोलायनाय बाथ्राफोरा दंमोन जे बेफोर फोथायनायफोरा जोंखौ मोनसे लिमिटआव दोनो आरो मानसिनि जेनै मानसिनि मावनाय दांनायफोरखौ मोनसे लिमिटाव लाखि खिना दोनो आरो जे मानसिनि साननाय हनाय सभाबफोरखौ माने बेयो सुबुं फोथायनायफोरा मोनसे लिमिटाव दोनो आरो जे नों माबा मोनसे मावनो नागिरबाथाय बेखौ नोङो मोना होनबायबथ' नो बेखौ मावालासिनो थागोनना बेबायदि आरो दा बिगियानाबो जौगाबाय समजों लोगोसे जोंनि थासारि जोंनि संसार जानायनि खान्थिफोराबो जोंनि हारिमुआवबो एसे एसे सोलायनाय एबा गोबां माने बिथिङावनो माने एसे एसे जुदा जाबोबाय आरो दा गुबुननि गोहोम गोलैनायावबो माने गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय आरो बेफोराव माने जोंनि सुबुं फोथायनायफोराबो माने एसे एसे एसे माने लासै लासै जोबलांनो हमदों आरो जेराव जों माने धोरोमफोरखौबो फोथायनाय गैला बांसिनानो दा जोंनि बिगियानाबो जौ गाबाय सोलोंथाइ गोनां मानसिफोरा गोबां जाबाय माने जाय मानसिया सोलोंथाइ लानाय बेफोर मानसिया माने बेफोरबायदि जाहोन गैयै खोथा फोरखौ खौ फोथायनो नागिरा आरो बांसिनानो बेनिखायनो माने सुबुं फोथायनायफोरा दानि जुगाव माने गोबां खम जालांबाय आरो माने नुनो मोनला आरो दा सोलोंथाइ गोनां मानसियाथ' बेफोर जाहोन गैयै माबाफोर खौ फोथायनानै माने थायसे जायगायाव थाया नङा होमबा बेबायदिनो माने बेफोरबायदिनो सा फा सानैनि गेजेरजोंनो माने गोबां सुबुंफोरानो सो लोंथाय लानाय जाबाय नालाय माने सासे सानै सासे सानै बेबायदि फोथायैयावनो माने जोंनि बर' समाजाव सुबुं फोथायनाया जोबलांबाय आरो जोबलांबाय माने खायसे खायसे बिनि गामि ओन सोलफोराव फोथायो खिन्थु बे सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा सुबुं फोथायनाय माने मानिला आरो गोबांखौनो नुदों आङो बेबायदि मानियैखौ माने बिसोरो बिगियाननि गोहोमखौ बांसिन माने लामा होयो माने बिगियानखो बां सिन गावनियाव गोहोम गोग्लैहोयो आरो बेनिखायनो माने बेफोर जोबोर खम जालांबाय दा सुबुं फोथायनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों नोङा होमबा गोदो माने माबोरै ट्रेडिसनजों सोलियोमोन बर'फोरा जेरै जोङो
सेथ्लानि गेजेरजों बेबायदिनो गोबां माने आयदाफोरखौ लानानैनो सुबुं फोथायनाया दं आरो बे हिनजाव नायनो थांनायावनो गोबां सुबुं फोथायनाय दङो लामायाव जे मावाउजि बारथेनाय नुबा बा जिबौ बारथेनाय नुबा बेबायदिनो गाज्रि एबा अबेखैबा आगदाखिना आगसिखिबा बारथेबा मोजां बेबायदि सुबुंफोरा फोथायो आरो माने आरो बेबायदिनो सेथ्ला गेजेराव बे ओरै न' खाथियाव दावउखाया गाफहैबाय थाबा माने माबा मोनसे गाज्रि खैफोद जागोन एबा फेसाया गाबोबा एबा मायबा मोनसे फेसखो नुबा मोजां बिदि होनना फोथायो नङा होमबा हेल' हेल' हेलौ खोनादों ना
औ औ खोनादों
अ अ बेबायदिनो ओ बे बेबायदिनो जेरै बबेयावबा थांबाय थाबा माने फटनो मावाउजिया बारथेना होयोबा जों होनोना ए मायबा मोनसे गाज्रि जासिगोन मावजियासो बारथेबाय जों उनखि फावसायफिननांगो बिदि होनलायनानै बुङोना आरो बेबायदिनो जेरै बै मा होनगोन बेखौ मा होनो बबेयावबा माने मायबा जाय खिजाया मायबा मोनसे खामानि मावनो थांनायावनो सोरबा बिदिनो उनखि जाय गाब ज्रिना होबाथाय माने ओइ एबसोगुन जाबाय इयो इयो इदि गाबज्रिना होनाङामोन बेबायदि होननानै जों बुङो नङा होमबा जेरै दा
औ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ खोनायाखै खोनायाखैबा नोंथाङा आंथ' जेबो खोनाफैयाखैनो हेलौ आंनिखौ खोनाहैगोना खोनाहैयाखैबा हेलौ हेल' ओ नेटवर्कनिसो प्रब्लेम जाबाय नामा एसे हेल' हेल' खोनायाखै ना? हेल' हेल' खोनादों ना खोनायाखै?